हेलौ खोनादोंना
औ
औ अब्ला जोङो दा मोनसे आयदानि सायाव सावरायगोन ना
औ मा आयदानि सायाव सावरायगोन?
औ बोथोर आयदानि सायाव सावरायगोन जोङो औ बोथोर होननानै बुङोब्ला ओ जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव मोनसे गोनांथार मोनसे होननांगोन जोङो नैबे बोथोरा जे समजों लोगोसे दसे दसेनि गेजेरावनो जे सोलाय सोल' जाबाय थायो आरो बेबायदि बिदिनो जे बोथोर ओ बायदि बायदिसिना रोखोमनि बोथोर जेरै ओ दैज्लां बोथोर गोलोम बोथोर बेबायदिनो बायदिसिना बोथोर दुफां बोथोर मेजें मेसें बोथोर ओ जे आथिखालाव जि दैज्लां बोथोर सोलिबाय दं बेजोंनो लोगोसे जि गोलोम बोथोर नैबे दैज्लां बोथोर समाव जे जोंनि माखासे सुबुंफोरा जि आबाद मावनाय नैबे आबाद मावनायजों नांथाबनानै दङ जे आबाद मावनाय बुङोब्ला जे माइ गायनाय बेखौनो जों गाहाय होननांगोन बिनि बेनि सोमोन्दै नोंथाङा माबाफोर बुंगोन नामा जिहेतु आथिखालाव जे दैज्लां बोथोर सोलिगासिनो दङ नैबे दैज्लां बोथोरनि सायाव मा बुंगोन? दैज्लां बोथोराव माबायदि समाव जायो एबा माबोरै ओ? जों सुबुं माहारिनि गेजेराव गोहोम खोख्लैयो नै बेनि सायाव ओ माबाफोर बुंगोन नामा?
दैज्लां बोथोराथ' जों सुबुं माहारिनि थाखाय गोनांथार दैज्लां बोथोरखौ नांथारगौ मानोना दैज्लांआवसो अखाखौ थोजासे मोनो अख अखा हाबासो जोङो माइखौबो गायनो हायो बायदि बायदि आबादखौबो मावनो हायो ओमफ्राय
ओ बोथोर होननानै बुङोब्ला जोङो जिहेथु आथिखालाव जे दैज्लां बोथोर सोलि सोलिगासिनो दङ नैबे दैज्लां बोथोराव गोबां सुबुङानो जि माइ गायनाय बा आबाद मावनायाव मुखुब जानानै दङ बेनि अनगायै बेजों लोगोसे जि गोलोम बोथोर ओ नैबे गोलोम बोथोर समाव ओ सुबुंफोरा माबायदि खस्थ' मोनदों होनना नोंथाङा सानो?
गोलोम बोथोरावथ' खस्थ' मोनो सान्दुं गोसाबा। माइ गायनायफ्रावबो खस्थ' मोनो हान्थिनायफ्रावबो खस्थ' मोनो।
खिन्थु सान्दुंखौबो नांगौ जायगाफ्रा साफा जायगा सान्दुं दुंबासो।
औ। बेबायदिनो जिब बोथोर नैबे बोथोरा गुबुन गु
आङो होमबाबो गोजां बोथोरखौसो साबसिन मोनो आरो
औ। दा नैबे बोथोरा जि गुबुन गुबुन रोखोमनि जाबाय थायो जेरैहाय सानदुं गोसा सानफोराव। अख्राङा लांदां आरो जे स्रां जायो जायनि थाखाय बेयो जे बायजोनि हाबाफोरनि थाख थाखाय मोनसे मोजां सम जायो। जेराव जि दैज्लां बोथोरा आबाद मावनाय जे लोंनाय आरो दैमा दैसा। बेजोंनो लोगोसे जि बिलोफोरखौ आबुं लाखिनो थाखाय मोनसे गोनां दै। लाबोयो जिहेथु दैज्लां बोथ बोथोर नैबे दैज्लां बोथोरा अखानि बोथोर नैबे अखाजोंनो लोगोसे जोंनि दैमा। दैसा जे आबाद मावनायफोराव गोबां सुबिदा जायो होननानै जोङो बुंनांगोन। जिथु जोमै गोनां सानफोरा सम सम जोंखौ गुदुं साननिफ्राय थाद'नाय होयो। जेराव बार बारनाय सानफोरा बारखौ गुसु खालामनायाव मदद खालामो।। बेबायदिनो जिहेथु मोब्लिब गोहो दिहुननोबो बाहायनो हायो जोङो नैबे दैखौनो। दा बेबायदिनो जि गुसु बोथोर होनना बुङोब्ला गुबैयै मोजां बोथ बोथोराव जोंखौ गुदुंसि जोम गानहोयो। बेजोंनो लोगोसे जि बोथोरारि फिथाइ सामथाइ आरो फोरबोफोरखौबो जोंखौ रंजानो थाखाय खाबु। खाबु होयो बोथोरा जे जोंनि सानफ्रोमबोनि जिवाव मोनसे गोबां ओ गोहोम गोग्लैयो होननानै जों बुंनांगोन। बियो जों मानो जि आबाद मावनाय जोंनि दावबायनायनि सानथांखिफोरखौ गासैनिबो सायाव जि गोहोम खोख्लैयो। जिथु आबादारिफोरा जे मोजां आबाद मावनो। एबा मोजां आबादनि फिथाइ मोननो थाखाय थि समाव अखा हानायनि सायाव सोनारो। जिथु दैज्लां बोथोरनि गोनां थारनै बेेनि थाखाय ओ गोबां अखा एबा बांद्राय बिदुङा फरायसाफोर। फरायसाफोरजों लोगोसे मावदांसाफोरनि थाखाय जि थासारि नैबेखौबो। गोब्राब खालामनो हागौ ओ जिहेथु गोबां फरायसाफोर दङ नैबे फरायसा फरायसालिसिम थांनो थाखाय जिहेथु ओ ओम माखासे रोखोमनि जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जानो हागौ जेरै अखा हायोब्ला। ओ बिथाङा फरायसालिसिम थांनायाव माखासे जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो। उम जितु आथिखालाव आबहावा सोलायनायनि जाहोनाव जि बोथोरनि महरफोरा सोलायगासिनो दं होन नानै नोथाङा सानो नामा?
औ सोलायोथ' आरो दसेजों अखा दसेनो सान्दुं
औ बिदिनो जि बांनाय बिदुं दसेनो ओ सानदुं दसेनो अखा बेबायदिनो जे हाग्रा। बांनाय बेदुं समाव जि हाग्रा दानस्रांनाय। बायदिसिना जि खामानिफोर नैबेफोराबो सोलियो जिथु बिदुं दंनाय नैबे बिदुं दुंनाय समाव ओ। गुबुंले जानाय आरो जिब जुनार जि खामनायनि जाहोनाव दैबाना ओ रानस्राव बारहुंखा आरो दह थासारियो बायदिसिना बेफोरो सोलिगासिनो थायो। नोंथाङा माबाफोर बुंबागोन नामा बोथोरनि सोमोन्दै हेलौ अने बे बोथोरफोरा मा जाहोननि थाखाय सोलाय सोल' जायो होननानै नोंथाङा सानो?
आंथ' मिथिला मानि थाखायबा सोलाय सोल' जायो।
औ ओ जखौ बाथ्रा सावरायबाय ओ जिथु गोजां बोथोर ओ नैबे गोलोम बोथोर जाबनायनि उनावनो गो गोजां बोथोर फैगोन। उम नैबे गोजां बोथोरा माबे थानसाव जागोन बायदि नोंथाङा सानो।
गोजां बोथोरा मागनिफ्राय जागायो। मागनि सिगांनिफ्रायनो जागायो हबाबो मागआव गुसुसिन जायो आरो
औ गोजां बोथोराव जोबोद जिहेथु सौहाबनाय बोथोर सम नैबे समाव ओ जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय माबायदि गोहोम खोख्लैनो हागौ?
गोजां बोथोरा
उम
इदिनो मोजां।
गोजां बोथोरखौ नोंथाङा साबसिन मोनो नामा?
औ
मा जाहोननि थाखाय?
मानोना गोजां बोथोराव जायगाफ्रा साफफा जायो बांद्राय हा हाग्रा जाया गोजां बोथोराव बेखायनो आङो गोजां बोथोरखौ मोजां मोनो। आरो गरम जाया गोजां बोथोराव
जिहेथु जि गोलोम बोथोर बा दैैज्लाम बोथोरनि समाव माखासे मानि आबाद मावनाय जायो ओ बेबायदिनो गोजां बोथोरनि समावबो मा मा आबाद मावो होनानै नोंथाङा सानो? आरो नैबे जि गोजां बोथोर नैबे बैफोर आबादफोरनि थाखाय बे मा बादि जानो हागौ?
गोजां बोथोरावथ' आबादा मावो होमबाबो जाहा बांद्राय आबाद मावा हिसाबै आं आबादनि बांद्राय बागै बांद्राय मिथिया।
औ नैबे मेसें बोथोराव ओ ओरैनो मा मा आबादफोर मावनाय जायो।
मेसें बोथोराव आलु गोरान आबाद मावनाय जायो। आलु बायदि बायदि इदिनो
आलु टेमेट'
ओ बेबादिनो मोननै मोनथामसोनि जे आबादनि मुं ओ नोंथांखौ बुंनो हाबावगोन नामा?
ओ मटर केसबिन बेफोर बायदिखौ आरो।
औ नोंथाङा जि मख'दों जे आलुनि आबाद नैबे आलु आबादखौ मा बादि मावो होननानै नोंथाङा सानो?
आलु आबादखौ आङो नुनाय बायदिबा हालेवो हालेवनानै एसे हाखौ गोजौ गोजौ खालामनानै मावो। गोजां बोथोरावहाय
नोंथाङा जिहेथु ओ आलुनि अनगायैबो माखासे मानि आबादनि मुं फोरमायदों जितु बे मा होनदों बे टमेथ' आबादखौ माबोरै मावनाय जायो?
ए थेमेथ' आबादखौ थ' फुलि गायो। नोंथाङालाय मा बोथोरखौ मोजां मोनो?
आंनि बोथोर बुङोब्ला गोजां बोथोरखौनो होननानै बुंनांगोन मानोना जिहेथु ओ आथिखालाव दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोरजों लोगोसेनो जि गोलोम बोथोर नैबे गोलोम बोथोर समाव ओ जों माखासे मानि जेंनाजों ओमोगा मोगि जानो गोनां जायो जायनि थाखाय जोंनि देहाया जि बोथोरनि दुंग्लाबनाय नैबे बोथ थोरनि दुंलोबनायजों माखासे मानानि खस्थ'सैनांनो गोनां जायो। ओ बेबायदिनो दैज्लां बोथोर नैबे दैज्लां बोथोर समावबो ओ जों माखासे मानि जि खामानि मावनाय हान्थामेलानि बेलायाव दावबायनो थाखाय माखासेनि अ सुबिदा जायो ओ नैबेनि थाखायनो आंबो ओ गोलोम बोथोर एबा दैज्लां बोथोरनि अनगायै ओ गोजां बोथोरखौनो साबसिन मोनो होननानै सानो।
ओ थेंक इउ‌।
अब्ला जों गोबां बाथ्रा सावरायबाय जोंनि सावरायनायखौ एसेयाव दोनथ'बाय।
औ।